औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों ओ ओ नोंथां जोङो दा
ओं।
मोनसे आयदाखौ थिग खालामनानै रायजलायनोसै नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
अ जों दायो
मानसिया गावखौ सासे साकसेसपुल जानोबा माबायदि खालामनांगौ ओरैबानि जिउआव माबायदि खामानि मावलांनांगौ जों बेनि सोमोन्दै ओ फंनैसो रायज्लायजागोन नामा नोंथां? औ औ जिहेथु जिहेथु ओ बुंनो थाङोब्ला थांनानै थानाय समाव सुबुं माहारिया खालि ओंखाम जानायजोंल' थांनानै थाया ओ थांना थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि गियाननि गोनांथि माबोरै सासे सासेखौ मदद होगोन माबोरै थां ओ माबोरै ओ गुबुनखौ मान सनमान होनो हागोन जोङो बे बेनि सोमोनदै ओ मिथिनांगोन नङा होमबा नोंथां? जिहेथु जोङो थांना थानायनि समाव ओ थांना थानायनि समाव गियान नागिरनो थाङोब्ला अब्ला जोङो बुंनो नांगोन खि सोलोंथाइयानो जोंनि मोनसे गुदि गियान आरजिनायनि ओ गोहोम होननानै ओ नोंथाङा बुंनायसाय नाथाय नोंथांनि बादिब्ला बेफोरो माबोरै जानो हाथावगौ?
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिया ओ जा जोङो सासे साकसेसफुल मानसि जानो थाखाय जोङो ओ सोलोंथाइयानो गुदि बिनि बे नङालासि नो जोङो सासे ओ जेरावबो जिउआवनो खोमसि दरसि होननानै बुंनांगोन जोङो बेबायदिनो जोङो ओ जेब्ला गाव गावनि जिउ एबा जिउखौ दानांगौ आरो मोनसे गुबुन जायगायाव दावबायनांगौब्ला जोङो ओ गुबुन रावनि सोलोंनांगौ जायो बे सोलों नांगौ आ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो सोलोंनानै लानो हायो बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनो‌ जोङो ओ मोनसे नङा मोनसे गोदान गोदान आयादा एबा गोदान गोदान गियानखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो बेबायदिनो बुंनानै हमनानै ला जोङो मोनसे जा थुनलाइ बै थुनलाइयावहाय जोङो अ नांगौबायायदि गियानफोरखौ आ माखासे जा जोंनि संसार जानायाव आ थाजोबनाय बैफोर जा गियान बै खौ जोङो थुनलाइनि गेजेरजों माखासे गियाननि रायजो जानायफोरनि खौ जोङो मोननो हायो बिदिनो गोमालांनाय जा गियान बैखौबो गियान थुनलाइनि गेजेरजों बोखांफिननो हायो। जा बिजिरगिरिफ्रा लिरनानै गालांदों। जोंनि हारिमुनि बागै माबायदि हारिमुवा गोदो माबायदिमोन दा माबायदिमोन बेखौ सामलायलांनो थाखाय जोङो माबायदि खालायफिननां गौ दानि इयुन जोलैफ्रा माबायदि जालांखो बिदिनि सोमोन्दै जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननानै बै सोलोंथाइखौ जोङो आथिखालावहाय आ माखासे आ सोलोंनानै जोङो माखासे बैफोरखौ फोरोंनायनि गेजेरजों जों जोंनि जा रोंनांगौखिनि बे सोलोंथाइखौ रोंनानै जोङो सासे सोलोंथाइजोंनो जोङो बुंनो हायो नोंथां। आ इमान सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो सोलोंनाया जोंना थैजासिम थालांगोन अब्लाबो जोंना जोबलांनाय नङा। बिदिनो मोनसे गोदान नङा गोदान जोङो सोलोंबाय थानांगोन मानोना जोंबो सुबुं माहारिसो सुबुं माहारि जानानै नङाबा जोङो सोलोंनांगौआ जोंनाबो जोबनानै थाङा बिदिनो नोंथांनि बायदिब्ला सासे आ मानसि जानो थाखाय जोङो माबायदि सोलोंथाइ लानो नांगोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा सोंद'यैनो।
जागोन नोंथां अ आंनि हानाय बायदि नाजानाय जिहेथु आ सासे मानसि अ खोनागासिनो नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा?
खोनादों नोंथां खोनादों मोजाङैनो खोनागासिनो नोंथांनिखौ औ नोंथां मोजाङैनो खोनागासिनो। बुङो
सासे मानथि जानो ना
अ बुंनो थांनायाव जोङो बुंनांगोन कि ओम गियाना बेसेबां सुबुं हारियाव थां थांना थानायाव हेफाजाब होयो थांना थानायनि बेलायाव अ गावखौ बुहुमाव सासे मानसि होननानै सिनायनो हानाया जोंनि अ साफ्रोमबोनि अ बिबान जेब ब्ला नोङो गावखौनो सिनायथि होनो हाया अब्ला जोङो बेयाव गावखौनो गाव सासे मानसि होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनोब्ला जुदि थांनानै थानानैल' अ नोंखौ मानसि होननानै सिनाया जुदि नों मा सासे मानसि महरै सिनायजानो लुबैदों अब्ला नोङो अ जौगानायनि थाखाय अदेबानि हारिमु जौ जौगानायनि बुहुमाव नोंखौ सिनायसारनायनि मोनसे नङा मोनसे खामानि माव अब्लासो नोङो
बे बुहुमाव नोंबदि सासे मानसि बियो नोंखौ सिनायथि नो हागोन बेनि गेजेरजोंसो नोङो सो गावखौ मानसि होननानै सिनायथिनो हागोन नङाब्ला बुहुमाव गोबां सुबुं फोर दङ गोबां हारिनि हसाफोर दङ अ बे हारिसानि गेजेरावनो गोबां रोखोम खोमनि सुबुंफोरा दङ बेफोरनि गेजेराव जुदि नों गावखौनो आंबो सासे बुहुमनि थांना थानाय मानसि होननानै दिन्थिनो नागिरोब्ला नोङो अ बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे नङा मोनसे जौ गारनायनि बा बुुमाव सिनायसारनायनो सिनाय सारहोनो हानाय खामानिखौ नोंथाङा मावनांगोन अब्लासो नों गावखौनो गाव सासे मानसि होननानै बुंनानै लागोन अ बुंनानै अ बुंनो हागोन आरो नोंथां अदेबानि जोङो बुंनो हायो
औ नोंथां
सुबुं माहारिया गोथाङैनो गोथै होननानै बुंनांगोन गोथाङैनो गोथै होननायाव जेब्ला नोङो गासिबो बिथिंफोरखौनो मावफुंनो हाया सोरनिबा साहारानि गेजेरजों नोङो जिउनि बिदिन्थाखौ दैदेननो नागिरो अब्ला बेयाव बायदि मैया थासारिया सोमजिनानै नोंनि जिउआव फेलें जानायाव गावनि सोमोन्दो सिफायनाय सोमोन्दो फिरायनाय बेफोरो बाथ्राखौ जोङो गासैबो मोनदांनानै जिउनि लिंखारनि लामायाव थ थाफैनो हागौ नोंथां अब्ला जोङो बुंनो हायोदि सोलोंथाइ गैयालासेनो जिउआ माबोरै देरहासारगोन जोङो बेखौ सानथावनो हाया नोंथां नोंथांनि बादिब्ला जिउनि देरहासार मिजिंङा माबोरै जौगासारनायनि हाबेला जानो हायो नोंथाङा
औ नोंथां जोंनि जिउनि देरहासार हाबिला होनोब्ला जोङो मोनसे समाजखौ जोङो फोसाबनायनि गेजेरजों जे जोङो सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे समाजखौ फोसाबनानै जेब्ला जोङो बिसोरनियावहाय जोङो गावनि जा रोंगौथिनि गियान बेफोरफोरखौ सोना होगोन अब्ला जोङो सासे देरहासार एबा रोंगौथि गोनां मानसि होननानै साननानै लानांगोन बिदिनो जेब्ला फोसाबनायाव जा सुबुंफोराव गावनि गियान जा रोंगौथि बैफोर रोंगौथि रोंनानै नाय बैफोर गियानखौ जोङो फोरमायना होनो हायोब्ला सासे सुबुंनो जोंङो बै बे गियानफोरखौ जोङो जा लेखायाव एबा सोलोंनायाव गामिनि स सनस्रा फोर जेब्ला लेखा फरा रोङै सुबुंफोर बैफोर सुबुंनो जोङो जोंनि गियान एबा मोन्दांथिखौ जोङो फोरमायना होनानै जों जोंनि समाजखौनो जों गोजौआवहाय दावखोलांहोनो हानाय हायोबा जोंनि समाजखौ फोसाबलांहोनो हायो अब्ला जोङो बैफोरहाय समाजखौ जोङो मोन सासे जाफुंसार मानसि हिसाबै जोङो दैदेनलांनो हागोन बेबायदिनो जोङो सुबुंफोरनि गेजेरावबो सासे जाफुंसार आरो गोरों मानसि होननानै जोङो साननानै लाजागोन अब्लासो जोङो सासे साक्सेस साकसेसफुल मानसि होननानै लानांगोन आरो बेबायदिनो सासे सा साकसेसफुल मानसि जानो थाखाय जोङो बेफोर जोंल' जाया मानोना जोंनावहाय गोथौ आरो गैयै गोसो जानांगोन आरो जोङो सासे गोग्गो गियाननि बेफोरनि आरो जेरावबो बिदिनो जेबो लुबैसुला आखुनि जायो बेफोर गियाना जोंनियाव थानांगोन अब्ला जोङो सासे स साकसेसफुल मानसि जानो हागोन थां बेबायदिनो जोंङो बैफोर सोलोंथाइखौ लानो थाखाय मोनसे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो जोङो बैफोर सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो बिदिनो जाहाथे नोङो बेफोरखौ सासे माखासे मानसिफोर जा बैफोर मानसिफोरनो जोङो गियानखौ मोजाङै मोजां राननानै होनानै बैसोरबो मानसिफोरा जों जोंनिफ्राय गियान लानानै जेब्ला इयुननि मानसिफोरनो मोजाङै गियान रानलांनो हायो बेबायदि जोङो साननानै जोङो सानै हयैनि गेजेरजों जोंङो गावनि गियान मोजां गियान जोङो फोरमायनानै गांनांगोन आरो समनि गेजेरजों जो समाजखौबो फोसाबना गालांगोन बेबायदिनो नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा बे सासे देरहासार मानसि जानो थाखाय नोंथांनि बायदिब्ला मा होननो सानो
देरहासार बुंनो थाङोब्ला जोंङो जिउआव साकसेसफुल जानायखौल' फोरमाया नोंथां जिउआव साकसेसफुल माने ओ स्रांनि बिथिङाव जेनिबो आंखाल गैयै जेखौ गोसो जानाय बेखौनो बायनो हानाय बियो मोनसे साक्सेसफुलनिदिनि बिदिन्थि माखासे माखासे गोसोआव थावरायनो हायै बाथ्रा थाखोमानानै थानाय जिनज्रिनि गेजेराव फबनानै दोनजायो बे फबनानै दोनजानाय जि जोंनि साहाराखौ माब्लाबा समाव बबेथिंबा। बारजों बुखारजानाय बबेथिंबा बारजों बिरफालांनाय बेफोरबायदि थासारियाव जोङो नुनो मोनो जिहेतु जोङो जिउआव देरहासार जानांगौब्ला गोसोनि हाबिला गोसोनि लुबैनाय नोंथाङा माखौ मोजां मोनो नोंथाङा माखौ मावनो लुबैयो नोंनि गोसोआव माने फारसे गोख्रोङै सान्नाय दङ बेफोर सान्थौफोरखौ बिजिरनो हानाय फोरमायनो हानाय मोनदांनो लुबैनाय मावनो गोसो जानाय बेफोर हाबिलाखौ जेब्ला नोंथाङा मावफुंगोन अब्लानिया नोङो जिउआव सासे साक्सेसफुल सुबुं होननानै गनायनो हागोन जे बेबायदियै जोङो बिदिन्थिनि गेजेरजों फोरमायनो हायोदि नोंथाङा सासे सिनेमा एक्टर बा एक्ट्रिस जानो लुुबैदों नाथाय नोंथांनि पेरेन्स फोरा बेखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामैनि जाहोनाव नोंथाङा जानो हाथारैब्लाबो नोंथाङा डक्टर लाइन इन्जिनियार लाइन बेफोर लाइनाव गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादों मानो होनोबा नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ बे लामाजों थांनायनि थुलुंगाखौ होआखैब्ला- बो थांजानायखौ लुबैदों अब्लानो नोंथाङा बे बिमा बिफानि मिजिंखौ फैमाल खालामनो सानाखैनि थाखायनो नोंथां ङाबो बे बिमा बिफानि मिजंखौनो जा- फुंसार होनो आखायाव लादोंब्ला नाथाय नोंथांनि जा थांखि जा लुबैनाय बियो नाथाय एक्टर निसो थांखिमोन जुदि नों थाङा बे एक्टरनि सोलायै बे डक्टर बा इन्जिनियार बिमा बिफानि जानो लुबैनाय हाबिलाखौ सुफुं- नायाव नोंथांनि मिजिङा फैमाल थांबाय अब्ला जोङो बेखौ सासे साक्सेसफुल मानसि होननानै बुंनो हाया नोंथां आंनि बादिब्ला सासे साक्सेसफुल जानो मा- नसि जानो नांगौब्ला गावनि गोसोनि लुबैनाय गावनि गोसोनि हा- स्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हानाय बेनि फारसे रोंगौथि थानाय सुबुङासो उम सासे साक्सेसफुल मानसि होननानै आङो बुंनो सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो ओ बिदिनो सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो खायसे खायसे बिथिङाव जोङो माखासे ओ जा देरहासार एबा साक्सेसफुल बैफोरखौहाय जोङो मोननो हायो बिदिनो जोङो माखासे बिथिङाव बुंनो हायोब्ला जोङो बैफोर आरो जा बिमा बिफा नारसिननाय बैफोर बिमा बिफा नारसिननायजोंल' जोङो सासे ओ देरहासार सुबुं जानो हाया जा बिथिङाव जोङो माखासे मोजां बै समाजनि मोजां बिथिंफोरखौबो नायनानै नोङो सासे सिनाय जानाय मानसि जानांगोन अब्ला आरो बुहुमाव नोङो सासे मानसिया ओ मोजां हाबा मावलांनानै नोङो ओ सिनायजागोन अब्लाबो बैसोर मानसि बायदिनो नोंबो सासे देरहासार जानो हागोन आरो नोंथां बिदिनो बुंनो हायो जोङो माखासे सुबुं गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि बोसोन होलांनाय जेरै बुंना ला नोङो हमना ला जोंनि भारतनि बिफा महात्मा गान्धी बियो अहं अहिंसा जा खान्थिजों जोंनि समाजखौ एबा ओ ब्रिटिस खुंथाइनिफ्राय जोंनि समाजखौ ओ बा जोंनि रायजोखौहाय उदां खालायदोंमोन बिखौ जोङो ओ बुंनो हागोन आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
थां जोंना समाबो इसां मानि गैला ओ नोंथांजों बिदिनो बेफोरनि बागै रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनि निफ्राय आङो बै जा मिथिनो मोनै बाथ्राफोर बे मिथिनै बाथ्रा मोनैफोरखौ मिथिनो मोन नानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोनथों नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो आङो बे रायलायनायनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय थोजासे गोजोननाय थाबाय जिउजों
नोंथांनिसिम थाबाय इयुनाव सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां।